हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना बिनानाव? खोनायाखै? औ खोनायाखै नामा बिनानाव? औ खोनादों। खोनादों ना? बिनानावआ बेस्थ' नामा? औ औ मा होनदों? अ होमबा जों माबा मोनसे सोमोन्दै सो ओ माबा मोनसे सोमोन्दै टपिकनि बाथ्रा रायज्लायनो हागोन ना?
औ नोंथांना नेथ्रक प्रब्लेम जादों नामा?
आं खोनादों।
बारा मोजां खोनाफैयाखै नोंथांनिखौ।
आं नोंथांनिखोनो खोनादों।
हेलौ
औ औ खोनादों आङो।
नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयाखै आङो।
अ आंथ' नोंथांनिखौ खोनादोंमोन ओमफ्राय नेटआबो दं माथो मानो इदि जादोंबा।
हेलौ
औ खोनायाखै? खोनायाखै?